हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ।
दा खोनाबायना? औ खोनाबाय दा।
दा खोनाबाय। हेलौ खोनादोंना? हेलौ
हेलौ औ दा खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांजों आं फंनैसो ओ औ। नोंथाङा दा ओरैनो दंबा आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव औ फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथाङा दा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दा आं ओरैनो दङ।
उम दा आं नोंथांनाव सोंनो सानदों आबहावा गुबुंले जानाय मानि मा? आरो बियो मा मा जाहोनाव जायो बेखौ नोंथाङा एसे बुंफोरनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा जे खोथाखौ सोंदों बे खोथाया जोबोद मिथिनांगौ गोनां। आबहावा गुबुंले आबहावा गुबुंले बुङोब्ला जों बेखौनो मोनथियोदि जोंनि सोरगिदिं थानाय मिथिंगायारि थासारिया जेब्ला ओ गुबुंले थासारियाव फैयो जों बेखौनो आबहावा गुबुंले होननानै बुङो। बेनो जाहैबाय जोबोद इजि ओ सोंलुनि फोरमायथि आरो दा जों नुनो मोनदों आबहावा गुबुंले जानाया बहुद रोखोमनि दं जेरै गारि मथर सालायनाय। गोदोनि समाव गारि मथर सालायोमोन ओ सालायामोन होननानै जों बुङो बाट गेजेर खन्द'आवहाय ओ जेला समनिफ्राय गारि मटर ओंखारदों बे समाव गारि मटर सालायोमोन। मानो होनोब्ला बे समावहाय ओ जेरै गारि मथरा आ जों मिथिगौ आ। पेट्रलनि थाखाय आ सिटेन नाम्बार नांगौ सिटेन नाम्बारा नि जाथाया जोबोद सिटे नाम्बारा जोबोद बाङायोन जायनि जाउनाव गारि मटरनि जाय पुइल जायजों जों गारि मटर सालायो बे गारि मथर सालायनायावहाय बे गारि मटर सालायनायावहाय ओ बे फुइलफ्रा मोजाङै खामफुंजोबनायनि जाउनावहाय बेयावहाय ओ‌ जोबोद उखुन्दै गयोमोन बे उखुन्दै गुनायनि जाउनावहाय आ आबहावा गुबुंले जायोमोन आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोन्दों दानि जुगावहाय ओ बहुद मेरलादा आलादा आलादा रोखोमनि कारखाना लुनाय। बेफोरनि जाउनावहाय उखुन्दै गुनायजों आरो बेजों लोगोसे माखासे टगजिक गेस बिस गोनां गेस गनायजों आबहावाया गुबुंले जायो। बेजों
आबहावा गुबुंले जानाया बुहुत रोखोमनि दं जेरै दै गुबुंले बार गुबुंले सोदोब गुबुंले बेफोरखौ गोसोखौबो लानानै जोङो आबहावा गुबुंले होननानै बुङो।
थ' दानि मुगायावहाय गारि मटर सालायनायजों जोङो बारा गुबुंले जानायखौ नुनो मोनला। मानो होनोब्ला पेट्रलनिां बांबाय जायनि जाउनावहाय जों गारि मथर सालायोबा फैलाहाय मोजाङ खालामनानै बारा उखुन्दै गुवा आरो बेजों लोगोसे जोङो न'आवफ्रा न' बाङावहाय गोदोनि समावहाय ओ ब'नारिजों ब'न लाइफोरजों ओ ओंखाम ओंख्रि सङोम जायनि जाउावखौ देवनानै जोंनि आबहावानि सोरगिदिं थासारिखौ गुबुंले खालामोमोन। आरो दानि जुगाव जों नुनो मोनदों एलपि जि एलपि जि जों जोङो ओंखाम ओंख्रि सङो। जायनि जाहोनाव उखुन्दै गुवआ बेनि थाखाय आबहावा गुबुंले जाया। आरो दानि जाउनाव जों नुनो मोनो बहुत रोखोमनि गिदिर गिदिर टाउन सिटियावहाय ओ गारि मथर दं जायनि जउनाव बुहुत हरन होनाय सोदोब होनाय बेजोंहाय आबहावाया
बुथ गुबुंले जायो आबहावा गुबनायनि सोदोब गुबै जायो आरो बेजों लोगोसे इन्डास्ट्रिनिफ्राय गनाय उखुन्दैारिनिफ्रायहाय ओम बार गुबुंले जायो आरो आं दा बेखौनो बुंनानै नोंथांनिसिम फोरमायबाय नोंथाङा आरो बिनि सायाव फंनैसो सोदोब फोरमायबावनो हागोन नामा?
दा नोंथाङा ओ आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनफोर खौ मोजाङैनो बेखेवनानै होबाय। दा नोंथाङा बे आबहावा गुबुंले जानायनि माबाफोर सोंलु आंनाव सोंनो हागोन नामा?
औ नोंथांनाव सोंनो हादों आङो गोदोनि आरो दानि आबहाव गुबुंलेनि फारागथि फंनैसो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
अ नोंथाङा जोबोद मोजां सोंलु सोंदों गोदोनि आरो दानि आबहावा गुबुंले जानायनि। फारागथिनि बागै ओ गोदोहाय आबहावा गुबुंले जानायनि आरो दानि आबहावा गुबुंले जानायाव गोबां फाराग दं। माने गोदोहाय ओ जा-जा मुवा बेसादफोर ओ सुबुंफोरा बाहायोमोन आरो दा दानि जुगाव ज-जा मुवा बेसादफोर सुबुंफ्रा बाहायो बेयाव गोबां सोलायबोनो हमबाय। गोदोनि जुगाव सुबुंफोरा ओंखाम ओख्रि संनायाव बन ओ बनखौ बाहायोमोन आरो दानि जुगाव ओ ओंखाम ओंख्रि संनायाव एल पि जि आरो गुबुन गुबुन पिएन जि बायदिना। ओ ओ कमप्रेस नेचारेल गेसफोरखौ बाहायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दानि जुगाव गारि मथर ओ फोरनि बिबाङआबो गोबां जाबोनो हमबाय। गोदोहाय गारि मथरफोरनि बिबाङा जोबोर खममोन। ओम जायनि जाउनाव आबहावाया दानिजों रुजुनानै नायोब्ला। ओ गुबुंले जानाया खम खममोन आरो जोंहा गोदोनि समाव सुबुंफोरनि अनजिमाया खम जानायलाय बिफां लाइफांफोरनि अनजिमायाबो गोबांमोन बे दानि जुगाव सुबुंफोरा बांबोनायलाय बिफां लाइफां दानस्रांनाय एवस्रांनानै हाग्रा बंग्रा एवस्रांनानै गोदान गोदान न' बां लुबोगासिनो गोदान गोदान इन्डास्ट्रि बायदिसिना बेखेवबोगासिनो आरो जायनि जाउनाव जोंहा बिफां लाइफांनि अनजिमाया खम जाबोनायलाय औ आबहायाबो गुबुंले जाबोनो हमदों बेजों लोगोसे जोंहा ओ दानि जुगाव सुबुंफोरा गुब बिगियाननि मददाव दिहुननाय गोबां आलदा आलदा मुवा बेसारफोरा जोंनि सानफ्रोमनि जिउखौ गोरलै खालामनायजों लोगोसे आबहावाखौबो बांसिन गुबुंले खालामनो मोन्दों जेरै जोंहा प्लास्टिक बायदिसिनाफोरनि बाहायनाया जोंनि सानफ्रोमनि जिउआव गोनांथि आरो बे प्लास्टिक बाहायनायानो जों ओ ओ साब जेराव मेराव नो गारलानानै दोननायनि जाउनाव हा हाब्रुफोराव जमा जानानै थायो आरो बे हानि ओ कुवालिटिखौ खमायलाङो हासारखौ खमायहैयो बेजों लोगोसे जोंहा बियो प्लास्टिकफोरा ओ दैमाफ्राव गोसानानै थायनानै दैमानि जिब जुनारफोरखौ जोबोर खैफोदाव गोग्लैयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन ओ फाराग थिबो दंबावो दा बेफोर बेफोरनि बागै नोंथांखौनो आरो बुं बुंदेरनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय
औ नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांबाय नोंगौ आरोबाव बहुत गुबुन गुबुन दंबावो जेरेखम गोदोनि समाव गोदोनि सम अन्थाइ मुगा अन्थाइ मुगायाव जोङो मोनथियो बे समावहाय सुबुं अनजिमानि सानखान्थिया बुहुत खममोन जायनि जाउनाव आबहावा गुबुंलेखौनो गैया होननानै जों बुंजायो आरो आबहावा गुबुंलेयानो गैयामोन मानो होनबा बिफां लाइफां गासैबो भुत मेरलामोन बिफां लाइफां दानस्रांनाय जायामोन सुबुं अनजिमा खम जानायनि जाउनावहाय सुबुंफोरा दखरसे जायगायावनो जयै अनलायनानै थायोमोन जायनि जाउनाव बे समाव गारि मथरबो गैयामोन बिनि थाखायनो आबहावा गुबुंले जानाया लाथिख'खौनो जों बुंनो हायो आरो लाथिख'आनोमोन होननानै आं बुङो आरो बिनि उनावहाय जिदाइनजौ आरो जिगुजौ जौथाय आरो जिदाइनजौ जौथाइनिफ्राय जोङो एसे एसे आबहावा गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदों आरो जिगुजौ आरो नैजि जौथायाइनिफ्राय जों बांसिन आबहावा गुबुंले जानायखौ नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला बै समावहाय गारि मथरखौ ओ नि खौहाय सिगाङै दिहुनजेननाय जायनि जाउनावहाय बेखौहाय खैलाजोंसो ट्रेन आरिफोरखौ खयलाजों सालायोमोन
जाव आरो गारिफोरखौबो जायनि जाउनावहाय उखुन्दैया बुहुत गुयोमोन उखुन्दै गनायनि जाउनाव आबहावाया बुद गुबुंले जादों आरो बे समावनो बुहुत
इन्डास्ट्रि गिदिर गिदिर रासायनारि कल कारखाना सोमजिनायखौ जों नुनो मोनदों सुबुंफोरा बानायदों बिफां लाइफां दानस्रांनानै बे समनिफ्रायनो जोंनि आबहावा गुबुंले जानाया जोबोद बांनायनिफ्राय बांबोनो हमदों आरो जों दानि मुगायावहाय आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानायनि बुहुत राहालामा दिन्थिनायखौ जों नुनो मोन्दों। जेरै बबेबा मोनसे जायगायावहाय रासायनारि आरो ककाराबाद बानायनांगौब्ला बे रासायनारि आरो कलकारखानाखौहाय बानायनायनि सिगां माखासे रुल्स आरो रेगुले सन‌ दङ। जों बेखौ नुनो मोन्दों कलखारनानिफ्राय ओंखारनाय माखासे गाज्रि जेरेखम बिस गोनां माखासे पयजनास केमिकेल्सफोरखौ जोङो दैजों गलायफानायखौ नुनो मोनो बे खौ इन्डास्ट्रियाव गलायफानाय बेफोरबायदि दैफोरखौ जोङो दा डाइरेक्टयैनो अबेबा दैसा एबा अबेबा नालाफ्राव हगारनो मोना। जायनि जि जायगायाव सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामो बेफोरखौ होबथानायनि थाखाय ओ माखासे गिदिर गिदिर इन्सट्रुमेन्ट आरो माखासे टेक्नलजि बानायदों जायनि जाउनावहाय आबहावा गुबुंले जानायखौ खमायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जों नुनो मोनदों बेबायदि दैमा दैनि दैया दानि बावहाय गुबुंले जानायखौ। बेफोरबायदि दैमा दैसानि दैखौ गुबुंले जानायखौ जोङो मोजां खालामनाय बायदि बायदि टेक्न'ल'जि जों जोंनि मेगनजोंनो नुनो मोनगासिनो दङ। बेफोरनि जााहोनाव आबहावा गुबुंले जानायखौ जोङो एसेयैब्लाबो रैखाथि मोनगासिनो दं होननानै आं फोरमायथिहोनो सानो। आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों नोंथाङा दानि मुगायावहाय गारि मथर सालायनाय। नंगौ गारि मथरा बुहुद दङ जायनि जाउनाव जों मिथिगौ सिटेन नाम्बार होनोब्ला जोङो पेट्रलनिखौ बुजियो अक्टेन नाम्बार होनोब्ला जोङो पेट्रलनि ओ जे बिबांनि कुवालिटिखौ बुजियो आरो सिटे नाम्बार होनोब्ला जोङो डिजेलनि बिबांनि कुवालिटिखौ बुजियो। दानि मुगायाव सिटे आरो अक्टे नाम्बारनि बिबाङा बांनायनि जाउनावहाय गारि मथरनि सालायनाय समाव फयलफोरा मोजाङै खामफुंजोबनायनि जाउनावहाय उखुन्दैया बारा गवा। आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों माखासे इलेक्ट्रिकेल गारि मथरखौ जोंनि मेगनजोंनो जों नुनो मोनगासिनो दङ जेरै इलेक्ट्रिकेल गारि टेस्ला बेजों लोगोसे मोनसे बुहुत मेरला रोखोमनि सोरजिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जायनि जाउनावहाय जोङो जोंनि जाय फैगौ फिउचार जेनेरेसनावहाय गुबुंले जानायखौ खमायगोन होननानै आं सानो थ' बेखौनो आङो नोंथांनिसिम फोरमायथि होबाय नोंथाङा आरोबाव फंनैसो माबा सोदोब सोदेरबावनो हागोन नामा?
अ दा नोंथाङा ओ‌ आबहावा गुबंले जानायनि बागै जोबोद मोजां खोथाखौनो बुंनानै थांबाय जोंहा - आबहावाया ओ सुबुंफोरनि बायदिसिना खामानिनि सायाव सोनारनानैनो जोंना आबहावा गुबुंले जानाया सोनारो। जोंहा सुबुंफोरा जा जा गोदान गोदान बेसाद दिरुनबोगासिनो आरो ओ बेफोरनि सायावनो सोनारनानै जोंना आबहावाया गुबुंले जानायनि सोनारो। जेरै जोंहा दानि जुगाव गोदान गोदान मुवा मुवा बेसादफोरजों दुरुननायजों लोगोसे बे आ हावा गुबुंले जानायखौ होबथानायनि बेसादफोरबो दिहुनबोगासिनो बियो ओ सुबुंफोरनि थाखाय ओ आबहावा गुबुंले जाबनायखौ होबथानो थाखाय जोबोर मोजां राहा बेनि थाखायनो ओ सासटेनबोल ओ- साचटेनेबल फ्रे टिसेस एबा सास्टेनेबोल आदब बाहायनाया जोबोर गोनांथार ओ बेनिखायनो
ओ नोंथां बुंबाय थानाय समावनो आं फंसे बाथ्राखौ सोदोननो सानदों मानो होनोब्ला आङो सिगाङाव बुंफ्लांदों ओ सिटेन नाम्बारखौहाय डिजेलनि होननानै माबा पेट्रलनि होननानै मानो होमबा सिटेन नाम्बारा दिजेलनि आरो क्वालिटिखौ जों नुनो मोनो दों अक्टे नाम्बार होनोब्ला जोङो पेट्रलनि कुवालिटिखौ मोनो नोंथाङा दा बुंनो हासिगोन
उम दा नोंथाङा ओ जोबोर मोजां बाथ्राखौ ओ कारेक्सन खालामना होनो थाखाय थाखाय जोबोर साबायखर दा जोंहा बेनोसै आबहावा गुबुंले जानायनि खौ जों होबथानायनि गुबुन गुबुन राहाबो लानो हायो जोंहा ओ आबहावा गुबुंले जानायाथ' बायदिसिना रोखोम दं जोंहा बार गेबं बार गुबुंले जानाय बिफां लाइफांफोर ओ जोबस्रांलांनाय आरो जोंहा दैया गुबुंले जानाय बेजों लोगोसे जोंहा ओ सोदोबनि गुब बुंले जानाय आरो गुबुन गुबुन आबहावा गुबुंले जानायफोर दं ओ दा बेफोर आबहावा गुबुंले जानायफोरा गुबुन गुबुन जाउननि ओ जाहोननि थाखाय जायो आरो बेफोरखौ सुस्रांनायनि राहायाबो गुबुन गुबुन राहा जायो जोंहा उन्दै गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय जों प्लास्टिक मुवा बेसादफोरखौ दैआव गार'नायखौ होबथानांगौ बेजों लोगोसे जोंहा बे ओ रासायनारि हासारफोर बाहायनायखौ खम खालामनांगौ जाय रासनारि हासारफोरखौ बाहायोब्ला बेफोर अखा हानायनि जाउनाव जोंहा दैबाना जानानै दैमा दैसाफोराव गोजावलांनानै जमा जाहैयो बेफोर दैनि जिब जुनारफोरखौ जोबोरै खहा खालामो बेजों लोगोसे जोंहा दैजों सोमजिनाय बेरामफोरबो जायो बेफोरखौ जों मोजाङै राहा लानो हायोब्ला ओ जों बेफोरनिफ्राय बारग'नो हायो बेजों लोगोसे जोंहा बारनि गुबुंले जानाया जोंहा बिफां लाइफांफोरनि खम जानायनि जाउयोनाव जायो बिफां लाइफांफोरा जोंनि बार गुबुंले जानायखौ ओ सु ओ गेब्रें ओ बार गेब्रें जानायखौ फोसाब फोसाबनायाव खामानि मावो जोंहा दा बेनिखायनो
हेल' नोंथांनि सोदोबखौ आं खोनाफैयाखैमोन हेलौ